औ औ नोंथां बुंनायसाय औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथांजों मोनसे आ आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां
बिथां बर'फ्रा जिहेथु जोंनिया आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोलेर बिनि थाखायनो जोङो आबाद बै आबाद मावनायनि जा मोनसे आसार खुंनाय जायो बे आसारानो जाबाय जोंनिया कार्तिक आसार बे कतिक आसार सावनायखौ जोङो मोनसे ओ खायसे खायसे सुबुंफ्रा फोरबो बुंदों खायसे खायसे सुबुंफ्रा आसार बुंदों बिनि थाखायनो खौ आसार महरै सावरायलांनो सानदों बिदिनो नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन नामा बिनि सोमोन्दै
हागोन नोंथां हागोन मानो होनोब्ला नोंथांजों सावरायोब्ला आं मोनथियै बाथ्रा मोननो मोन बेबायदिनो नोंथाङा मोनै बाथ्राखौ आनि मोनथिनो बेनिखायनो सावरायजागोन नोंथां
अ बिदिब्ला जागायसै नामा नोंथां एसे जेन'ब्ला जोंना मोनसे जेब्ला माइ गायखांनानै जोङो माइ माइआ जोंना एसे ओ बिदिनो बिदां एबा एसे एसे ए रन्दै जाहांयैबा माइरंआ माइ जाननो आखाइयाव लायो अब्ला बै इ खो जेब्ला दैआव जोङो बयाव जेम्फौ बायदिसिना मु एम्फौ बायदिसिना सोबनो हायो एबा माइआ थेफा जायैनि थाखाय जोङो जे बै माखासे आसारखौ जोङो आसारावहाय जोङो आसार एबा नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो बै फोरबोखौ खुंनाय जायो बिदिनो नो बेखौ जोङो आसिन दाननि जोबथा साननिफ्राय लानानै आसि बिदिनो खाति गाननि से खालाराव सावनाय जायो बिदिनो खायसे सुबुंफ्रा आसिन दानि जोबथा ओ कालारावहाय साथि सावनाय जायो आरो जोंनि माखासे सुबुंफोरा ओ कतिक दाननि से खालाराव माखासेया आलारि बाथि सावनो जायो बे आलारि बाथि सावनायावहाय जोंनि बर आइजोफोरा आलारि बाथि जरासे बिदिनो नआव बो सावनाय जायो खोनानोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथांना थाबथाजोबबाय हेलौ। हेल
खोनाबाय।
औ औ बुंनायसाय औ बुंलाय नोंथां।
माने जोंना आं कातिक दाना जोंना आस माबा बर हिनजावफ्रा रासिनहाय सावैनाय जायो। आ बिदिनो बेफोरखौ मोसौ गलियाव आलारि बाथि जरासे आरो नआव आरो माइ दुब्लियावहाय आलारि बाथि जरासे सावैनाय जायो बे सावनायाव जोङो गोदो गोदायहाय जोङो बांसिन थाइगिर बिखंजों सावैनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। आरो बे सावनायाव मो माखासे सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों सावनाय जायोमोन। बिदिनो जेब्ला सावो अब्ला बै आ याव जेब्ला माइयाव म्फौ बायो बै एम्फौ बासथाबनाया जोंनि आलारि बाथियावहाय आ माबानानै सिथाबनानै थैजोबथों बारसोमथों बेबायदि माखासे सुबुंफोद फोथायनायनि गेजेरजों आरज गाबनायनि गेजेरजों जोंनि माया मोजां जाथों बिदिनि गेजेरजोंहाय सावहैनाय जायो जे जाहाथे आ इयुनाव आबादारिफ्रा मोजाङै मोजां माइ मावलांनो हायो बेफोरनि गेजेरजों सावनाय जायो बेबाय दिनो। जोंना कातिक आसार फोरबोआवहाय माखासे ओ मुवा बेसादखौ लांफानाय जायो। बे मुवा बेसादानो जाबाय गनसा थाव गोथां बेफोरखौ लांफानानै ओ माइबारियावहाय फुल दावदै आलारि बाथि सावनानै फुजा हैनानै जेब्ला आलारि बाथि सावखाना फैयो अब्ला बैयावहाय गनसायावहाय थाव गोथां फुननानै माइयावहाय ओ फुस्लिम बोनाय बैफोर नेमखान्थिफोरखौ जोङो नोंथां मो नोंथांनि बायदिब्ला कातिक आसाराव जेब्ला जोङो ओ अल कतिक आसाराव जोङो दैसान्थि एबा दैसान्थि लथाया लानानैबो थांनाय जायो। बिदिनो बे थांनायावहाय नोंथां कथिक आसाराव जेब्ला जोङो माख खासे ओ गनसायायाव थाव गोथां फुननानै जोङो माइखौ फुस्लिम बोयो बै माइखौ फुस्लिमबोनायाव नोंथाङा बिनि बागै एसे ओ मिथिगौ नामा बिनि सोमोन्दै एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
बेबायदि माइ फुस्लिम बोनाया माने जों जोंनि गामियावहाय गैया नाथाय आं खोनानो मोनदों गोदो गोदाय दंमोन होननाय ओ ओ जेब्लानिफ्राय आङो उम दुब्लियाव ओ बाबा मोनजोंहाय थांफानो मोन्दों। काथि गाासानि ओ फुजा होनो था खाय बेयावहाय आं बेबायदि खालामबोनाय नुनो मोनाखै आरो नोंथां। जेरैबायदि गन थसे लांनानै बिनि सायाव थाइगिर बिखं सायावहाय आ आलारि बाथि फोजोंना फुजा होनाय आरो धुप धुना सावनाय थुप सावनाय धुना न नङा नोंथां दुप सावनाय बेफोरखौ बायदिखौल आं नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां ओ बेबायदि गनदों हुस्रि बोनायखौ आं नुनो मोनाखै बिनिखायनो बिनि सोमोन्दै आं मोनथिया नोंथां
ए माने जोंनिजों आङो नुनाया नुदोंमोन ओमफायसो इसिबां मानि आंबो बारा गोसोआव गैला गैनाया ओमफायसो एसे होननाय बायदि गोसोआव माखासे बिजाबफ्रावबो नुनाय बायदि माखासे बारा गोसोआवबो गैबांला गैबांला जादों आरो बिदिनो गोसोआव फैया फैया जादों ओंखायनो माखासेफ्रा बुंदों बिदिनो माइआ मोजां जायो होननायनि थाखाय ओ बिदिनो एसे बै माइ ओंखारनायफ्रा मोजां जायो खोमा आरो जेबो खहा जालाङा बिनि थाखाय थुस्लिम बैयोना मायो होननामोनथाय आंबो बावबाय एसे नोंथां बिदिनो कारतिक गासा बिदिनो कार्तिक गासानि सोमोन्दै नोंथाङा बिनि अनगायै माबाफोर मिथिबावोबा एसे फोरमायना होलाय नोंथां
माने जों ओ जोंनि गामियावहाय बोरै खाथ थि गासा होयो बिनि सोमोन्दै औ जोंनि गामियावहाय खाथि गासा होनोब्ला आसिन दाननि जोबथा सानखालिनो ओ दुब्लियावहाय ओम दुब्लियावहाय आरो न'नि बारि मोसौ गलिफोरावहाय आलारि बाथि फोजोंनाय जायो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो बे दिना आलारि बाथि फोजोंनायाव थांबाय बिनिफ्राय अखानायै आसिन दाननि से खालि ओ जोंनि-जोंनिया गामिनि बाथौ मन्दिरावहाय फुजा होनाय जायो बे ओ जेरैबायदि बैसागनि से दानाव फुजा होयो थिग बेबायदिनो उम
बेबायदिनो काति दाननि से खालार खालिबो जोंना बाथौआव फाय फुजा होनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो ओ बांद्राय नेमखान्थिखौ आं जोंनि गामियावहाय नुनो मोनाखै आरो नोंथां बेबायदिनो ओ नोंथां ओ नोंथांमोननि गामियावहाय उम मन्दिराव फुजाखौ माब्ला होयो आरो ओ दुब्लियावहाय ओ कथि गासाखौ माब्ला सावो? माने खायसे खायसे खायसे गामियाव हाय ओ मन्दिरफोराव मन्दिरफोरावहाय फुजा होवागा फुजा होआलाबासिनो डाइरेक्टहै ओ काथि ओ आलारि बाथि फोजोंहोनाय दुब्लिफोराव बेफोरबायदिखौसो खोनानो मोननाय जायो बेनिखायनो नोंथांनाव आं सो सोंदोंदि नों नोंथांमोननि गामियावहाय बोरै खालामनाय जायो
औ नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनावहाय ओ बिदिनो माखासे ओ बिदिनो मन्दिराव थाङालासिनो जोंनियावहाय ओ फुजा होनायखौ नुनो मोनो माने जोंनियावहाय एसे बांमानि बिदिनो मन्दिराव थाङालासिनो फुजा होयो आरो माने जोंनियावहाय बिदिनो सोरबा सोरबा जोबथा खालार खालि होयो आरो सोरबा सोरबा गिबियावनो होयो आसिन ओ का्तिकनि गिबियाव होयो बिदिनो बर'फ्रा बेखाय जोंना माखासे जानाय लोंनाय फालियो बिदिनो आबादजोंबो ओरैनो सोमोन्दो थानानै माखासे फोरबो फालिनाय जायो आरो
औ औ बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय आरो गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्राय थाइगिर बिखंआवहाय आलारि बाथि फोजोङोमोन बेखौ नोंथांमोननियाव दासिमबो लाखिबो दोंना नाथाय ना गोमाना थांखो?
ए अ नोंथां बेयो जोंनियावहाय आथिं आथिखालावबो थानायखौ नुनो मोनदों माखासे सुबुंफ्रा जोंनिया दासिमबो थाइगिर बिखंखौ बायनानै थाइगिर फिथाइखौथ' बारा मोननो थांला आथि आथिखालाव बिनि थाखायनो आथिखालाव जोंनि सुबुंफ्रा थाइगिर बिखङाव सावनानै ओ फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनियावहाय नोंथांमोननियावलाय सावो ना सावला बांसिन अब्लाबो जोंनियावहाय आथिखालावहाय बिदिनो नोंथांमोननियावब मा होनो जोंनियाव आलारि बाथि होनो आरो। नोंथां बेहाय जोंनिया बांसिन सावनानै फोरबोखौ
जोंनि गामियावबो बिदि बिदिनो मोननैखौबो बाहायनाय जायो जेरैबायदि आलारि आलारि बाथिखौबो बाहायो बिनि फ्राय थाइगिर बिखंखौबो बाहायो बेबायदिनो बांसिन जोंनि गामियावहाय थाइगिर बिखंखौनो बाहायनाय नुयो नुयो। जेरैबायदि दुब्लियाव मोसौ गलि बायदियाव थाइगिर बिुंखौनो बाहायजोबो बेनिफ्राय बाथौ ओ बाथौ आवल' आलारि बाथिखौ बाहायनाय जायो आरो बाथौनि अनगा गासैयावबो थाइगिर बिंखौनो बाहायो बे काथि-कार्थिग गाासानि फुजा होनाय सानखालि।
ओ‌ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो ओ थाइगिर बिखंङाव आलारि बाथि फोजोंनाया गोदोनिफ्रायनो दासिमबो दंङखौनो बुंजायो आरो जोंनि गामियाव नोंथां बेबायदिनो ओ जोंनि गामियावहाय माने गामि ओनसोलावलाय थाइगिरफां फोर थाखायो नालाय गावबा गावनि नखरआव गैयाबाबो खाथि खालानियाव थाय थांनानै लायनानैहाय बेखौ बेवहायनो आलारि माबा खाथि गाासायाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। औ।
औ। नोंथाङा थारखौ बुंदों माने मोना बिलि समाव जेब्ला आलारि बाथि सावगोन जेब्ला माइबारियावहाय अब्ला रिथिराथाव सोम फोर समायना जायो बेबायदिनो जोंनियावहाय बांसिन ओ खायसे खायसे जायगायाव खोनानो मोन्दों बिदिनो हौवाफ्राबो हौवाफ्रासो माने आलारि बाथिखौ सावो नाथाय जोंनिथिंजायहाय हिनजावफ्रासो ओ सिख्लाफ्रा माने आलारि बाथिखौ सावहैनाय जायो आरो। सिख्लाफोरथ' नङा बिदिनो न'खरनि आयजो गाहाय बिदिनो बिमा बिदिनो गाहाय गाहाय मानसिफ्रा थांनानै सावहैनाय जायो बे थांनायावहाय जोंना माखासेफ्रा बिदिनो दै सान्थि फुल दाावदै आलारि जेवारि बाथि जेवारि बाथ खाथिबो लाङो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो जोंनिया उम बे थाइगिर बिखंङा बेखौबो लांफानाय जायो आरो सेवारि सेवारि खौ जोंनिया लांफाथारो माने सेवारिनि गेजेरजों जोंनिया माखासे बे माइ थरायनाय बैफोरखौहाय थाव फुननानै सेेवारियाव थाव फुननायनि गेजेरजों दुब्लियावहाय माइखौ फुस्लिम बोफायो ओमफ्राय बे सेवारिजों माइ फि्लि होनायखौ बारा मोजाङै मिथिला जेब्ला दुब्लियाव बेहाय थाव गुबैजों खोनानो मोन्दों आरो एसे एसे बिदिनो माइ बिफांव होन लोबबोयोबा बर'फ्रा फोथायो बिदिनो माइ बिदांफ्रा सेवारिनि बायदि एसे गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव जायो होननानै बिदिनो एसे एनै खोनदों इसेबां मानिबो गोसोआव गैला नोंथां बिदिनो
ओ नोंथां नों नोंथाङा दि बुंबाय हिनजाव मानसि मसिफोरासो बांसिनहै फुजाखौ हैयो होननानै आं नाथाय हौवाफोरा हैया नामा नोंथांमोननियावहाय? नाथा ओ नाथा अ नाथाय जों जोंनियाव हिनजाव खौ बिदि हैनाय नुवा न'खर बिगोमा एबा आबादारिफोरानो थांनानै फुजाखौ हैनाय जायो बेबायदिनो जुदि ओ आबादारिफोराहाय गैयाब्ला आरो सम मोन सम मिलायाब्ला सोरबा सम मोनाब्लाहाय न'खरनि सोरबा सासे बेफोरबायदिनो थांनानै फुजाखौ हैनाय जायो। दुब्लियावहाय थांनानै नाथाय दासिमबो जोंनि ओ जोंनि गामियाव बांसिनै नुनो मोननाय जायो जि हौवा हौवाफोरानो फुजाखौ होयो।
हौवा सुबुंफ्रा होयो आरो ना नोंसांमोननियावहाय बांसिन नाथाय जोंनियावहाय हिनजाव फ्रासो बांसिन हैनायखौ नुनो मोनो मानोना हौवाफ्रा बारा इसेबां मानि फुजायावहाय माबायाना जोंनिया मामने फोथायनाया खम जायो आरो हौवाफोरनिया बेनि थाखायनो हिनजावफ्रा बांसिन हैनायखौ जोंनिया नुनो मोनो। बिदिनो खायसे खायसे हिनजाव गैयै सुबुंफ्रा हैनांगौ जायो सोरबा सोरबा बिदिनो न'खराव सोरबा हिनजाव फोर सुबुंफोर गैयाबा हौवाफोरानो हैनांगौ जायो।
औ ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो गो ओ नोंथां नोंथांमोननि जायगानि खाथि गासा लागायनायनि सोमोन्दै ओ एसेबाबो आलादा आलादाहै मोनथिना मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनियावबो आङो गोबां आलादा बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय जे बाथ्राखौ आं खोनामोना खैमोन जे बाथ्राखौ नोंथांमोननियाव आं खोनानो मोनै बे बाथ्राखौ आं खोनानो मोननानैबो गोजोन
जेरैबायदि आं बेब ओ हिनजाव मानसिफोरा ल-लगायहैयो बेफोरबायदिखौ आं खोनानो मोनाखैमोन माने नोंथां नोंथांनिफ्राय बेफोरख खौ मिथिना मोनबाय जेरैबायदि आरो दुब्लियावहाय माइ हुस्लिम बुनाय